ओमफाय नोंथां।
दं ओ बिदिबा नोंथांखौ आङो फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो दा जा जोंनि बर' आइजोफोरा ओ जिब जुनार फिसियो। बेफोरनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा सम दोङोबा आं एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोरा मा मा जिब जुनार फिसियो होनब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागो। जेरैहाय औ बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बिदिनो बायदिसिना फिसियो आरो। गिबियाव आङो अमाखौहाय माबायसा फिसियो अमानिफ्राय मा मा जेनेबा मुलाम्फा जायो। बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनि आरो नोंथांनो। जेरैहाय औ जोङो अमा फिसा बिदिनो। हाथाय बाजारफोरनिफ्राय बायना लाबो यो आरो लाबोनानै जों बेखौ बिदिनो बायदिसिना आदार बिनि जेरै माइ माइ सौनानै बा माइ नानानै ओंखारनाय जा माइनि जुजाय गुन्दै ओ बेफोरखौ जाहैयो आरो आरो बिदिनो गलाफोराव बायना मोननाय बायदि बायदिसिना अमानि दाना बेफोरखौबो होयो। बेफोरखौ जाहोबालाय ओ बे अमाया थाबनो देरो आरो बिसोरनि मोदोमफोराबो गुरै जायो होनना खोनानो मोनदों आरो। नोंथां बेनि उनावहाय जोङो अमाखौ। जा अमा जा जोंनि बर'नि हाबा बर'नि हाबायाव अमा गैयाबाथ' जोङो हाबाखौनो जाथावा एबा हाबायानो जाफुङा होननाय बायसा आरो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो जोंङो औ बिदिनो हाबायाव जोंनो ओंखाम जा जोंनो रायजो राजानो जाहैयो बा आलासि उलासि जा जों हाबायाव जायखौ लिङो। बिसोरनो जाहैयो आरो बेखौ अमाखौ बिदिनो बे अमाखौ फिसिनोबा बिदिनो जोंनो अमानो जेनेबा थाग्रा न' जेरै कलार अमानि अमानि गलार बिदि नांगौ जायो आरो बेखौ जोङो गोदोथ' बिदिनो खुन्था औवानि खुन्था गायनानै थिं सायला बिदिनो होयोमोन आरो। आथिखालाव बिदिनो पाक्कानिबो बानायना होयो आरो सोरबा सोरबि बिनि उनावहाय जोङो। बिदिनो अमाखौ गदोर गोलाव खालामनानै जोङो। बा आइजो बर' आइजोआ बिदिनो जोबोर खस्थ'यै फियो आरो जा आरो अ मानो जोङो जा बर' आइजोफोरा सेरेब जौ सेरेब सावो बेफोरनिफ्राय मोननाय जा ओख्रि बेफोरखौबो जाहैयो आरो नोंथां आरो बेनि उनावहाय जोङो औ अमाखौ बिदिनो जेब्ला देरगोन देरबा जोङो बिदिनो बेफारिफोरनो फानो आरो। जेरै सोरहाबा ओरैनो हाबा हुखानि थाखायबो मासेयैनो गथायै बायना लाङो आरो। आरो बिदिनो हाथायफोराव फानहैयो आरो जेनेबा बिनि बेदरखौ फानहैयो। नो बिदिनो फानो आरो जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोरा जोंनि गाव गावबा गावनि नांगौ आरो गावनि फिसायखौ मदद खालामनो। गावनि फिसा फिसा गथ' गथायाइफोरखौ जा नांगौ मुवा बेसाद नांगौ बेफोरखौ। होनो हानाय बेफोरनि थाखाय बेफोर अमा दाउ बोरमाखौ फिसिनाय जायो आरो ना आरो बिदिनो जा रां मोनगोन बेफोरखौ। न'खर सुफुङो आरो। ओफ्राय बेनि उनावहाय जा दाउ दाउखौबो बि बिफोरदिनो फिसियो जेरै जोङो बिनि बिदैफोरखौ बायनानै लाबोयो। जेरैहाय जों बिदिनो हाथाइ बाजार गलाफोराव मोनो। बिदि लाबोनानै जों बिदिनो हांसो दाउफोर बेलेग दाउफोरनो जों गनो होयो गनो हो होनानै बिदिनो फिसा ओंखारनानै जेब्ला बे देरगोन बेसोरथ' बांसिनानो माइरं ओंखाम। बिदि जायो आरो बिसोरनोबो हो बिसोरनोबो जाहोनाय आदार एबा दाना जोङो गलाफोराव। बायना मोनो आरो बेफोरखौबो जाहैयो औ। ना जेब्ला बे देरगोन देरनानै बेफोरखौ फानो आरो दानियाथ' ज न'खराव बिदिनो बिदिनो दाउ बिमाफोराथ' बयनियाबो थाखायो बिदिनो मासेल' नङा मानै माथाम गाहाम थाखायो आरो। दा आरो बिनि उनाव जेब्ला बे बेफोरनिफ्रायनो फिसा जा मोनलांबाय थागोन बेफोरखौनो फाननानै न'खर सुफुङो आरो आइजोफोरा आरो बेनि उनावहाय जा ओ बोरमा बोरमाफोर फिसिनायावबो बिदिनो बोरमाफोरखौ ओ बिदिनो उन्दैयाव एबा फिसा समाव जों बायना लाबो बायना लाबोनानै बेफोरखौबो मोजाङैहाय फेदेरनानै बिसोरथ' जाग्रा होनब्ला जेरै बिदिनो हाग्रा बंग्रा आरो ओ बिफां बिफांनि बिलाइफोरखौबो जोङो दाननानै होफैयो आरो। आरो बोरमानो खानो थाखाय एसे गोजौ जायगा बानायना होनांगौ जायो आरो। जेरैहाय सांफोर बिदिनो गोजौ लुना होनांगौ। बे लुनानै मोसौ बोरमानो थायो आरो बोरमाया जेनेबा इयाव दोननांगौ आरो बोरमाखौ। आरो बेनि उनावहाय जा ओ मोसौ मोसौ मोसौआथ' साफ्रोमनिबो न'आव थायोखौनो होनजा हायो। बे बयनिबो न'खराव फ्राय थायो आरो मोसौआ बेनि मोसौखौ सिनोबाबो जोङो मोसौनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फा मोनो जेरैहाय मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेरबो मोनो गाइखेरखौबो जोङो बायदिसिनायाव बाहायो आरो जेरैहाय ओ जोङो आलासि फैबोला एबा गामिनि सासे सानै मानसि सुबुं फैबोला बेफोरखौ गाइखे खेरफोरखौ जोङो साहा फुदुंनो हायो आरो जोङो बे गाइखेरखौबो ओ हाथाय गलाफोराव फानहैनो हायो आरो नोंथां दा बेनि उनावहाय जोङो बे गाइखेरखौ खौ जेरै गाइखेर मेखिबो बानायनानै जाजायो आरो गाइखेर दाखा। जेरै पनिर बिदि बानायना जाजायो आरो। बा बिदिनो बायदिसिना बानाया जाजायो आरो मोसौनि गाइखेरखौ आरो मोसौखौहाय जोङो जेरै बिदिनो मोसौनि गपाल फुजा होयो। मोसौखौ जों जेनेबा लक्ष्मि हिसाबैबो फुजिहियो आरो। आरो औ बिदिनो आरो गोदोथ' जोंनि जा आबैमोना बिदिनो लाथा एम्फौबो फिसियोमोन नङा होमबा नोंथां? बिदिनो औ लाथा एम्फौखौबो फिनायावबो जोबोद खस्थ' आरो बेखौ जोङो जोबोद गोरलैनिफ्रायनो ओ जोबोद खस्थ'यै फिनांगौ जायो जेरै बेनि जाग्रा आदार जेरै बेथ' ओ खारं बिलाइ आरो इन्दि बिलाइ जायो आरो बिफोरखौ बि मोननैखौ जायो आरो। आरो जानो बिफोरखौ होनांगौ आरो जि ब्ला बे देरनानै जेब्ला गोमोन फैयो गोमोन मोनो जेब्ला मोनबा थाय बिखौ जोङो फिथोब खानो थाखाय जोङो ओ थालिद बिलाइनि थालिद बिलाइ गोरानखौ जोङो ओ लाबोनानै बेयाव जो बिसोरखौ जोङो फिथोब खानो थाखाय दोननाय जायो आरो। ब्ला बियो हरसे हरनैनि गेजेराव फिथोब खायो अब्ला जोङो बिखौ ओ बिदिनो जिरनानै जोङो ओ बिजिरनानै बिदिनो लाथा एम्फौखौ जोङो जायो एबा जोङो हाथाय गलाफोरावबो बो फाननो हायो आरो जों बेखौ आरो फाननानै बिदिनो औ ओमफ्राय जा फिथोब मोनगोन बे फिथोबखौ जोङो ओ बिदिनो गोदोनि जा आबै आबौमोना था थावख्रि लुनानै बिदिनो इन्दिनि जि दायोमोन आरो बेफोरनि ओ ओ आथि गोदोथ' जों बिदिनो साल खुन्थाफोराव दाला बायोमोन आरो आबै आबौमोना आरो आथिखालाव मसिं आरि ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो मिसिंफोराव थाबनो एबा खम समावनो जों जों दिहुननानै गाननो हायो आरो। बेफोरनि ओ रांफोराबो एबा बिसोरनि बेसेनफोराबो ओ जोबोद बेसेन गोसा आरो जि जोमा बिफोरो ओ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होजागोन आरो। बर' आइजोफोरा जेनेबा औ औ।
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बर'फोरा बा बर' आइजोफोरा ओ नोंथाङा बुंलांनाय जुनारफोर जेरै ओ अमा, ओ मोसौ ओ बोरमा, ओ दाउ, हांसो बेफोर जुनायफोरखौ ओ गोदोनिफ्रायनो ओ बर' हारिया ओ फिबाय थायनायखौ जों नुनो मोनो ओ नोंथाङा बुंनायबाय बिदिनो अमा बा मोसौ ओ जुनारफोर ओ बे जुनारफोरखौ बोरै फियो। आंबो नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै ओ मोसौखौ जोङो ओ फिनो थाखाय जोंनाव गांसो जायोना मोसौआ ओ गांसोनि गोनांथि जायो। ओ मोसौआथ' जोंनि बयनिबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ बयनिबो न'खराव थायो। ओ मोसौआ ओ मोसौ गाय मोसौ गाइआ जोंनो गाइखेर होयो।
औ।
मोसौ गाइनि गाइखेरनिफ्राय जोङो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि ओ ओ जोङो गाइखेर मोखि ओ आरो गाइखेरनिफ्राय माखन ओ आरो ओ पनिर ओ बायदिफोर जोङो जाग्रा ओ बानायनो हायो आरो। ओ बेफोरखौ फाननानै जोङो ओ रां बुसुम र-रां बुथुमनो हायो रां आरजिनो हायो। ओ आरो मोसौ हालुवा ओ मोसौ हालुवा मोसौ दामब्राजोंथ' जोङो हाल एवनाय जायो। ओ मोसौ दामब्राजों गोदोनि मानसिफोरा मोसौजोंनो बांसिन हाल एवोमोन नालाय ओ बिनि थाखायनो ओ हाल एवनायाव ओ जोबोरैनो गोनांथार ओ मोसौआ ओ दानि आथिखालावसो ओ बांसिनानो ओ मोसौफोर जों हालेवनायखौ नुबांला ट्रेक्टर बायदि बायदिफोरजोंसो हालेवसोयो। आरो अमा नोंथाङा अमा फिसिनायनि सोमोन्दैबो बुंलांबाय अमाखौ जोङो ओ फिसिनो थाखाय गोदोनि मानसिफोरा बांसिनानो अमाखौ फिसियोमोन आरो दाबो फिसियो गोबाङानो अमा फिसिनो थाखाय नोंगौ गोजौ बैसां बा जायखिाया खानाय जायो गोदोनि मानसिफोरा बांसिन बिसिनानो अमा अमा देसि आरो अमा थावख्रिखौसो फिसियोमोन। नाथाय दानि मानसिफोरा बांसिन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय अमाखौ फियो ओ मानोना गोदोनि अमाया अमा थावख्रि बा अमा माबाया दिसिया ओ बांद्राय ओ गिदिर देरामोन आरो ओ दानि अमाफ्रा ओ गिदद गिदिर देरसै आरो बेनि थाखायनो बेखौ फिसै बेखौ फिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। आरो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदिनो बर'नि हाबाफोराव अमा थायाब्लानो जाया अमा बेदर थाब्लासो हाबा बायदि मोनो आरो बेवबो बाहायनो हायो आरो अमाखौबो फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। आथिखालावथ' गोबां अमा फार्म खुलिनायखौ जों नुनो मोनसै गोदोनि दिनावथ' मासे मानैल' बिदि फियोमोन। नाथाय दानि दिनाव अमाखौ गोबां फार्म खालामनानै फिनानै जोङो गोबां रां आरजिनाय बेखौ नुनो मोनो। ओ बेखौ बांसिनानो जोंनि बर' आइजोफोरा फिसियोमोन ओ नाथाय नाथाय दा जोङो गासिबो बेखौ आबाद खालामनाय नुनो मोनसै आरो अमानि आबाद ओ अमाया गुन्दै जायो ओ आरो ओ जुमाय संनाय अफ्रि बेखौफोरखौ जायो ओ अमा थ' गासिखौबो जायो जेरै थास' ओ थास' रुना होबा थास'खोबो जायो था-थालिर थालिर फस्ला ओ बेफोरखौ जाहो दावबा जायो आरो दा बेबायदिनो ओ अमाखौ आबाद खालामनाय जायो आरो ओ आरो दाउ ओ दाउखौथ' ओ बांसिन न'खरफोरावनो ओ गामि ओनसोलफोराव दाउ फिसिनाय जायो। ओ दाउआबो बिदिनो ओ आलासि दुमसि फैयो बोला ओ जानो थाखाय ओ फिसिनाय जायो। आरो ओ हाथाय बाजारफोराव फाननो फाननोबो हायो जोङो। दाउफोरखौ ओ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो। ओ आरो बेनि अनगा ओ ओ जेरै हांसोफोर ओ दाउआबो हांसो बायदि एखेखा ओ हांसोआ नाथाय फुख्रि थाबा मोजांसिन जायो आरो। हांसो फिसिनो थाखाय फख्रि थाबा ओ बेबायदिनो हांसोखौ ओ नि थाखाय ओ फख्रि फख्रि थाबा मोजां जायो आरो ओ बिदिब्ला जोंनि ओ रायलायनायनि समखोन्दो आं बो जाबाय नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों
औ दे नोंथां।